खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गेाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बेखौ बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां।
दा नोंथां ओ आङो नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां मानि सा
औ दा नोंथाङा आंनो ओ जोंनि आसामनि बाहेरनि जे दावबायनाय नोंथाङा आंनो ओ एसेसो ओ गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथांनो आङो जे आङोहाय बबे जायगायाव दावबायखो बिनि सायाव नोथां एससे फोरमायनोसै। दे आं नोंथांनो होमबा शिलङआव दावबायनाय आं जे सिगाङाव शिलङआव दावबायखांबाय बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायसै आरो ना नोंथां। औ। ओ जोंहाथ' शिलं होनोब्ला जोंहा मा शिलंआ जोंनि ओ सा सानजा भारतनि मेघालय हादोरसानि माने राजथावनि आरोना नोंथां ओ जोङो बेखौ ओ मा होनना मिथियो स्कुटन अफ इस्ट माने सानजानि सिकरदेन होननानै जों मिथिनाय जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बेखौ बेनि ओ जे समायना गोथां नुथाय हाजो ओमफाय गुसु बोथोर आरो बिब्दिनो बेनि नायनो समायना जे सावगारि बेफोरनि थाखायनो जों बेखौ ओ सानजानि स्कडे होननानै जों बुंनाय जायो आरोना नोंथां। बे जोंनि सा सानजा भारतनि मोनसे रायजो आरो ना जों जे मेघालया मेघालयनि जोंहा शिलंनि माखासे जोंहा बेरथावना जायगाफोर दङ आरो। जेराव नोंथाङा सिगाङाव थाङोबा गिबियावनो मा खालामनांगोन गुवाहाटिसिम नोंथाङा फैग्रोनांगोन गुवाहाटिसिम नोंथाङा मा ओ गारि बा बास नङाबा ट्रेनजों नोंथाङा फैनो हागोन आरो ना नोंथाङा। जुदि नोंथांनाव निजा निजा गारि दङब्ला बेजोंबो नोंथां फैनो हागोन बेनि उनाव शिलंनि उनावहाय नोंथां ओ गुवाहाटिनिफ्राय नोंथाङा शलंसिम फैनो हागोन आरो ना नोंथां। खिबायदिनो नथाङा सि शलंआव बेरायनो गोसो दङब्ला गिबियावनो नोंथांनाव माखासे ओ नांगौ आगजुफोरखौ नोंथाङा लोगोआव लाफाग्रोनांगोन जेरैहाय गुदुं गानग्रा जोमग्रा लाफानांगोन मानो होनोब्ला जोंहा शिलंनि जे बोथोर बोथोरा दसेनो सोलायबाय थायो बा अखा हालाबाय थायो। जाय जायगाया आरो गुसुखा बेनि थाखाय नोंथाङा एसे गुदुं गानथ्रा जोमग्रा लानांगोन। जुथा लानांगोन बिदिनो लोगोसे ओ रैइनकट जाय अखानिफ्राय बासायो बेखौ लानांगोन साथा लानांगोन आरो नोंथाङा बेनि समायना सावगारिखौ सेबखांनो थाखाय नोंथाङा लोगोसे केमेरा बायदिसिनाखौबो नोंथाङा लाबोफानो हायो आरो।
बिदिनो नोंथाङा बेयाव फैनानै बेनि सोरगिदिं लामानि सोरगिदिं नुथाय हाजोफोर बेनि गोग्गो बारहावा आरो बेनि समायना नुथाय बेफोर आरो दै बारजुम बेफोरखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे नोंथाङा मा शिलंआव हाबजेननायनिफ्राय सासे फैनानै नोंथाङा जे अमियाम लेक बा अमियाम जोंहा मा बुंगोन बिलो बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव नोंथाङा बेनि समायना सावगारि बेयाव नोंथाङा फट' खेबजानो सावगारि खेबनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथाङा बेवहाय नाव जावनानै नोंथांनि जे गोसोखौ गोदोनग्लाय होनो हागोन आरो ना। नोंथाङा जुदि नाव जाव मोजां मोनोबा नोंथाङा बेनि फैनानै नाव जावफैनो हागोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा माखासे बिनि जायगाफोराव बेरायहैनो हागोन जेरैहाय जोंओ एलिफेन्ट फल्स होनो जायखौ जोङो मैदेर दै बार्रुम होनना बुङोन बर'आवबाथाय बेयाव माने मोनथाम थाखोनि दै बारजुमनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो ना। नोंथांआ बेहाय नोंथाङा बे दै बाज्रुमनि जे सोदोब बे सोदोबखौ नोंथाङा खोनानो हागोन। आरो माखासे नोंथांनि जे गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागोन आरो।
बेयो माने जोंनि मोनसे शिलंनि मख'जाथाव दावबायैनाय जायगा ए बा दावबायनाय थिलि। बिदिनो शिलंनि गोजौ बाहागो जायखौशिलं पिक होनना बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा मा शिलंनि जे समायना सोहोर बे सोहोरखौ नोंथाङा नाहरनो हागोन। आरो बेनि सोरगिदिं हाजो हालाखौ नोंथाङा नायहरनो हायगोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा माखासे दावबायारि जायगाफोर जेरै वारस लेक होननाय दं बिदिनो पलिस बाजार बिदिनो जोंहा ओ जेरै लाइट्लुम थाबाय मसिनराम थाबाय सेरापुन्जि थाबाय, सेरापुन्जिया मा जोंनि भारतनिनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा आरो नोंथां‌ जाय जायगायाव बांसिन बिबांनि अखाखौ जों गोग्लैनाय नुबाय थायो। बिदिनो शिलंआव मोनसे जोंहा मख'जाथाव गामि जाय गामिया मावलाय नं होनना जों बुङो। बे गामिया माने शिलंनि समायनासिन गामि आरो माने सोलिननो लुदों आरो नोंथाङा एसियानि मादावनो माने माने साखोन सिखोनसिन गामि मुं मोननो हानाय बे गामिया बे गामियावबो नों नोंथाङा बेरायहैनो हागोन आरो नोंथाङा माखासे दै बारजुम जेरै सेभेन सिस्टार्स दै बारजुमबा सा सनि बिब' बिनानाव दै बार्रुम होननानै जों बर'आव बुंनो हायो। बिदिनो नोंथाङा जे दंफांनि दालां बेयावबो नोंथाङा बेरायहैनो हागोन आरो नोंथां। बेजों लोगोसे नोंथाङा माखासे शिलंनि जे मिउजियाम मिउजियामावनो नोंथांआ बेरायनो हागोन। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
बेजों लोगोसे जोंहा मा शिलंआ जे देंखोनि बा मिउजिकनि जोंहा मोनसे जायगा मुंदांखा जायगा बेजों ओ स मा होनगोन जोङो मोजां आबहावा बेजों जोंहा ओ जे हारिमुआव जोबां गोबां माहाजोन होननानै जों शिलंखौबो बुंनो हायो आरोना नोंथां जेरै बेहाय माखासे जेरै खासि थायो बेयाव शिलंनि गुबै माबायानो जोंहा खासिखौ जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। शिलंआव फैनानै नो नोंथाङा मा खालामनो हायो बे खासिफोरनि बा माखासे बेहाय थाग्रा हारि हारिसाफोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे दोरोङारि आदब खायदाफोरखौ नोंथाङा नायफैनो हागोन। आरो जानाय लोंनायखौ नोंथाङा साखि फैलायनो हागोन बिसोरो जोंनि जानायनिख्रुइ माने गुबुन बायदि गुबुन जायो आरोना नोंथां बे बिथांमोना माबायदि जायो बेखौ नोंथाङा फैनानै आरो बिसोरनि बिथांमोननि जे दोरोङारि मोसानाय बायदिसिनाफोरखौ नोंथाङा ओ नायफैनानै सोलोंनो हागोन आरो। ओ बेनोसै नोंथां जे नोंथांनो शिलंनि बागै फोरमायथिनाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो फोरमायथि नो हागोन नाम मा मोनसे नोंथांमोननि जायगायाव दावबायनाय जायगानि सोमोन्दै?
औ नोंथां। आङो बाहेराव बेरायहैयिलाय दा आं नोंथांनो जोंनि जायगानिनो खाथि खालानि ओ जायगायावनोे आं दावबायबाय। आं नोंथांनो बेफोरनि ओ सोमोन्दैनो एसे फोरमायनो सानदों। ओ आं ओ खाथि खालानि गोबां हाजो जिंनि जायगा जेरैहाय पिकनिक स्पर्ट बेफोरबायदियाव आं गोबां बेरायबाय जेरैहाय सकि ओ बगामाथि बेबायदिनो फथा दैलाम बेफोरबायदियाव गोबां बेरायबाय आरो। बेबायदिनो ओ बेयाव जोंहा ओ सरासनस्रायै बुंनो थाङोबा जोङो ओ बेयाव मोननै जायगायाव ओ गोबां मानसि जायो बेनो जाहैबाय गोलोम बो थोर बा गरम बोथोर समाव आरो। ओ मोनसे गोदान बोसोर ओ जाय गोदान बोसोराव माने बयबो पिकनिक जानो ओ जानुवारि समाव थांनाय जायो आरो। बेबायदि समाव जोङो लैहोर लैहोर मानसिफोरखौ बयबो गारि ओ लायै लायै थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो दा बुंनो थाङोबा जोंहा गोलोम बोथोराव दा ओ जोङो हाजोनिफ्राय फैनाय गुसु दैयाव दुगैनो ओ थाङो बेबायदिनो ओ एसे एनै ओ फिथाइ सामथाइ लानानै था ओ जोंहा बेयाव ओ दैजों दुगैनायजों लोगोसे बेफोरबायदि जानो थाङो आरो। बेबायदिनो आरो ओ जोंहा दुगैनायजों लोगोसे बेबायदिनो हाजोनि ओ समायना महर बेबायदिनो अन्थाइजों ओ ओ स्राय स्राय बोहैबोनाय दै बेफोरबायदिनो समायना महरखौ जोङो बेबायदि जायगायाव बेरायहैयोबाथाय ओ नुनो मोनो आरो बे दैफोराव जों हाजोनिफ्राय ओ गोलैबोनाय जे दै बेफोराव जों गोबां नाफोरबो मोननाय जायो जे रैहाय ओ ना ना ना गोलाव ना गरसि बेबायदिनो खांख्राइ जुब्रि ओ गोबां बेबायदिनो नाथुर, नाथुर दुनाय गोबां बेबायदि नाफोरखौ मोननाय जायो ओ बे बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बे हाजोनि दै बेफोरो जोबोर गो गोग्गो आरो गोथारै थायो। बेबायदिनो बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो ओ पिकनिक स्पटआवनो आङो ओ नुनो मोनदोंखि हाजो जिं जिं ओ जोबोर मोजां ओ बेरायनो बा दुगैनो बेबायदि ओ मोनफ्रोमबो जायगानियानो बेफोरबायदि खाबुखौ खालामना दोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोबा ओ बगामाथि। बगामाथिनि खोथाखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों मानोना बेयाव माखासे जोंनि ओ गोसोखांथिफोर दङ ओ जोङो गेटनिफ्राय हाबनाय लो लोगोनो जोंहा मोनसे जोंनि आ बाथौ धोरोमनि मोनसे नेरसोन बानायना दोननाय बा बाथौ ओ बानायना दोननाय नुनो मोनगोन बेनिफ्राय जोंहा ओ आगदा फारसे नायोब्ला जोंहा ओ माखासे सुइस गेट आरो बेनि ओ गिदिर गिदिर अन्थाइजों दै बोहैनाय स्राय स्राय ए जोबोर मोजां बेबोनिदनो आरो ओ गोग्गो दै बेबायदिनो खायमा आरो जोङो बेयाव ओ नावबो जावनो हायो मानो होनबा बेयाव नावनि ओ खाबुबो खालामना दोनदों। आरो बेनि ओ हाजो सायाव जोंहा आ मोनसे बुद्धनि जोबोद गिदिर मन्दिर आरो ओ मुरथिबो बानायना दोनदों जाय जायगायाव नोङो ओ खुलुमनानै बा ओ आलारि बाथि सावनानैबो फैनो हायो आरो। जोंहा बेयाव गोबां गोसोखांथि बा गोबां नेरसोनफोर दङ बेखौ जोङो ओ जाय बुद थ' ओ मुरथि बा मन्दिर दङ बेनिफ्राय जोङो गासैबो नायख्लायहरनो हायो आरो। जेन जोङो गाहायनि गाहायाव ओ जेन जोङो गोजौ गोजौआव बिरनाय बिरग्रा ओ बिरखु गंबा हेलिकप्टाराव गाखोनानै नायख्लायहरनाय बायदि जोङो नायख्लायहरनो हायो आरो। बेयो जोबोर मोजां जोंनि थाखाय ओ जोङो जोंनि ओ जायगायावदि बेफोरबायदि मोजां जायगा दङ आं बेखौ सानाखैमोन बिब फोरबायदिखौ आं नुहैनानै जोबोर गोजान गोजोननाय मोनदों नोंथां। नोंथाङाबो जुदि फैयोब्ला बेफोरबायदिनो गोजोननायखौ लानो हागोन। बेयो मोनसे जोबोर ओ गोसोखांथि जानानै थाबाय आंनि थाखाय। दा ओ बुंनो थाङोबा
औ नोंथां।
औ औ।
नोंथाङा जे बे ओ जे बगामाथिनि सोमोन्दै बुंदों बे थांनायनि लामाफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि जायगानिफ्राय हमनानै ओ जोङो बिखौ ओ जोंहा साखा खबनै बा बाइक बेफोरजोंबो थांनो हायो जोङो साइकेलजों थांनायखौ एसे ओ हायाखौनो बुंनांगोन मानो होनबा हाजोआवसो दावखोनाय जायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोङो ओ साइकेलजों थांनो हास्लाबनाय नङा। बेयाव जोबोर खस्थ' जागोन हा साइकेल जों थांनो थाखाय आरो लामानि हान्था मेलायाबो एसेबां मोजां जायाखै। ओ थेवबो जोङो खस्थ' खालामोबाथाय साइकेलजोंबो थांजागोन। नाथाय ओ ओ मटर साइकेल बा गारिफोरजों जोङो बासफोरजों मोजाङैनो ओ थांनो हायो आरो। बेबायदिनो ओ लामाखौथ' आङो ओ गोबां जायगानिफ्राय फैयोबा ओ गोबां ओ जायगायाव ओ लामाफोरा गोग्लैगोन जेरैहाय बुंनो थाङोबा बियो जोंना ओ तामुलपुर तामुल तामुलपुर दिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बियो। ओ दा नोंथाङाबो बे जायगायाव बेरायनोबाथाय लोगोजोंनो बेरायनानै ओ बेनि ओ जा समायना महर बेखौ नोंथाङाबो ओ गावनि केमेरा बा मबाइलनि केमेराजों ओ बेयाव सेबखांनानै नोंथाङा अराय समनि थाखाय ओ दोननो हागोन आरो बेबायदिनो गोबां जायगा दं